बि
अ खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा दासान्दि फ्रि दंथ'योबा नोंथां?
फ्रियै दों नोंथां फ्रियै दों।
अ नोंथांदों आं फन हर औ नोंथांदों आं फन हरनाय जाहोनानो जाबाय दाथ' दै दैज्लां बोथोर नङा होमबा नोंथां? औ दा दैबानानि सा सायाव नोंथां सावरायनो थाखाय एसे फन माबा फन खामनाय जाबाय नोंथां।
औ सावरायजागोन नोंथां दैबानानि सायाव।
दाथ' दैबाना होनबाथ' नोंथां जोङोथ' मिथिगौ नुनोबो मोनो नङा होमबा नोंथां?
दाथ' जेनेबा दै ज्लां बोथोर दाथ' खोनागासिनो दोङो जेनबा बखिंबा बखिंबा अब्लाबो एबार बोसो सोराव जेनेबा एसां दैबाना ओरै जायाखै आरो खम जेनेबा अ अखायाबो खप्तासे जेनेबा थालायबाय सान्दुं एसे दुंलायबाय आरो खप्तासे थि बेबायदि हालायबाय दाथ' अलरेडि ओरैनो हाबाय थायाखै जोंना गोदोसो थांनाय बोसोर ओइ थांनाय बोसोर दुइ माह दुइ बोसोरसो सिगां जेनेबा बेफोरबायदि एक लागाथार हाबाय थायोमोन जेनेबा हप्तासे गाहाम बेफोरबायदियाव दैबाना जानो चान्स थायो आरो नङा होमबा नोंथां दाथ' जोंनिया ओरैनो राव हानाया खम एसे हायो आरो दसे गारो बेफोरबायदि नङा होमबा नोंथां?
औ औ औ।
ओरैनो नोंथांमोनसै दा दैबाना जादों नामा बेफोरबायदि फिसा फिनला आरो
दा जोंथिं जोंथिंथ' इबायदि दैबाना जाफाया जायाखै आगोल जादोंमोन जे दा इदि जों दैबानाबो नुनो मोनला दा बिदिथ' दा अखा हाबाबो खेरे खेथे फिसा फिसा फिसा फिसासो हायो नङा होमबा नोंथां? दाथ' आगोलनि बायदि अखा बोथोराबो सोलायनाय बायदि जालांहालांबाय नङा होमबा नोंथां?
औ बोथोराथ' दा मेनला मेनलि सोलायलांखाबाय दा। बोथोरा खेबसे जि थांनाय बोसोराव जेनेबा माइखौ जेनेबा अखा गैयिनि थाखायनो माइखौ जेनेबा गायनोनो हायासै जेनेबा खायसे खायसे या दै सारनानैसो बेफोरबायदि गायनांगौ ओरैनोबा बेलेग बोसोराव दैबाना जायो नङा होमबा नों थां बेफोरबायदिनो खायसे बोसोराव बेफोरबायदि जोबोद खस्थ' जादों आरो थांनाय बोसो राव जेनेबा नेंथांमोनजा माबायसा जादों?
औ बेबायदिनो जे नखा गोैयैदो मानसिफोरा जोङो न अखा गोैयैदो खा थि खानला फुख्रि थाबाबो फुख्रियाव दै गैयि जालांदोंमोन नङा
औ जालांदों नोंथां फुख्रिनि दैखौ सारबा आरो नाफोराबो जेनेबा मायाव थागोन बेफोरबायदि जादों नङा होमबा नोंथां? मेरला खस्थ' गोलैदों जेनेबा एबार बोसोरनिया मोजां जादों आरो बोथोरा जेनेबा।
औ औ औ
दैबानाबो
औ
ओ जायाखै बेफोरबायदि नोंथाङा ओरैनो दैबानानि सायाव मा बुंनो सानदों बेखौ एसे फोरमायनालायदो
दैबाना दैबाना जाबाथ' नोंथां जोबोद खहा जायो मानसिफोरा नङा होमबा नोंथां
जायो नोंथां जायो नोंथां
दाथ' जोङो दैबानाबो नुवा जों खो नुनो खोनानोसो मोनो जोङो नोङा होबा नोंथां
औ जोंनि जायगायावबोथ' बारा जाख फाया जानायालाय नोंथां नोंसोरनिथिंल' जायोबा नोंथां
जाया जाया दा नोंथां बिदिनो दै
ओरैनो जेनेबा खानसे दसे लोमो आरो जेनेबा दसे दैआव फर आवार्स बेफोरबायदिनि उनाव अखा दसे हायाबानो सेमलांजोबो
औ औ
बेफोरबायदि आरो जेनेबा नोंथाङा ओरै देनाय बुंनाय नोंथाङा मा बुंनोनागिरदों
औ बिदिनो जेन नोंथां जोङो जोंथ' सिगां आगोल फरायना फैबाय नङा होमबा नोंथां आगोल फरायना फैनायाव जोङो मोननो मोनदों जे दैबाना फैबालायनो जे बेमार आजार सोमजियोनो मानसिनि देहायाव नंगौना नोंथां बेफोरो बाथ्राया
नोंगौ नोंथां नोंगौ
औ बेफोरो दैबाना जाबा जोबोद खहा जायो मानसिनि मानसि
बिफां लाइफांबो खहा जायो मानसिनि न' बां लोमजोबो जानो लोंनो ख्रुब गैया जायो बेफोरबायदि एसेबां खस्थ'यै बारलांनांगौ जायो आरो
औ बेबायदिनो जे जेबो न'आव थानोबो हाया बाहेरायाव बेलेगाव बेलेग जायगायावसो नलु
लामा दथाफोरावसो थालांनांगौ जायो बेबायदि रिलिफ केम्फोर बायदि बायदि बानायना थानांगौ जायो नङा होनबा नों
औ औ औ
औ बेफोरबायदिनो जायो आरो नोंथां
औ बेबायदि दा जोंनि जा बिदि जोंनि जा माने दैबाना जेराव दैबाना दं बिथिं गोदोर गोदोर माथावरि लुना हाबा मोजां जायो नङा होमबा नों थां जाहाथे दैबाना
दैबाना माथावरि लुनानै जेनेबा बस्थायाव जेनेबा हा सोनानै जेनेबा बेखौ दोनोब्ला जेनेबा बेखौ हबानिया हाया खुरखालांनो हानाया एसे खम आरो जेनेबा बेफोरबायदि खालामनांगौ आरो जोंनि आसामनि माबाया सरखारफोर आसाम सरखार सरखार नि जेनेबा सि एमआ बेफोरबायदि माबाखौ लाना होनांगौ औ
दा बिदिनो जोङो जे जों बिदि माथावरि माथावरिफोर लुना दोन माथावरिफोर खोना दोनबा खोनादोंनबा जोंनि बारा इमान इमान खहा जानो नामाया नङा होमबा नोंथां दासो जों दै बाना फैनाय लोगो लोगो माथ थावरि थाबाथाय जोंहा एसे एसे एनैबाबोथ' जोंहा खम जागोन खहाया आगोल जिबायदि दैबाना जायो बेबायदि मानसिफोरा थानो हाया न न'फोराव थासारिया थासारिया हामा गाज्रि जालाङो जि बिदि जुनार न न' फिसिनाय मोस जहन जा बोरमा जा अमा जा बेफोरबायदिखौथ' जोङो जे जों लाबथिंना लाना खारनो हानाय हाया हायैनि जाहोनाव जोङो जोबोद खहा जालाय मोन नुनो मोन्दोंमोन नङामोनथां आ आगोल
खायसेयाथ' जेनेबा गथ' गथाय थायो फेमिलि जेनेबा थायो नङा होमबा बेफोरो खस्थ' जायो स स्कुलबो बन्द' जायो बुंबादि जोबोद खस्थ' जायो आरो जेनेबा नङा होमबा नोंथां औ। बेफोरबायदिनो जोनोमा जायो आरो नोंङा होमब्ला नोंथां।
अ नोंथाङा बिदिनो कल फैदो नामाा नोंथां
ओ फैदोंबा नोंथां दाना हर अ बुंलाय नोंथां।
अ नोंथाङा बिदिनो मा मा जायगायाव बिदिनो दैबाना जानायखौ नुयो गोजौ जायगायाव ना गाहाय
जेनेबा गाहाय जायगाया ओरैनो जेनेबा बे दैमा खाथि बेफोरबायदि फोराव जेनेबा आं दैबाना जानायखौ बांसिन नुदों आरो दैबाना बायदि खाथि खालयाव दैबाना हाय जाय ना नङा होमबा नोंथां दैमायाथ' दसे बिनो बारि बोयो बेफोरबायदि खाथि खाथा फाग्ला दैमा जेनेबा टिबु दै टिबु दैमायाव बारा जाया जेनेबा फाग्ला दैमाफोराव बेबायदि खाथियाव जायो आरो दै बानाया एसे आं नुनो मोनदों।
आङो दैबाना दै दैबान दैबाना माने दैमानि जाय खाथियाव दङ बिसोर दैा दैबानाथ' मोनखाथारो नङा
मोनखाथारो नोंथां बिसिनाथ' न'स'ल लोमजोबखायो।
औ बेनोथ' जोबोद खहा जायो।
औ बिसोरथ' लामा दथायायावसो न' लुनानै थान थानांगौ जायो बिसोरा फोर जेनेबा न'आबो गैला जेनेबा माइरंफोराबो सब थांजोब्बाय फैसा थाखा बेफोर सब बरबाद जाजोबखायो आरो दैबाना नामा मोसौ मैसो दाउसो बेफोरबायदि बोरमा बोरमा अमा बेफोर बिफां लाइफांफोराबो सब खहा जाजोबलाङो आरो नोंथां दै बानानानैबाथाय बुहुद गिख्रंथाव जाहोन बेफोरबायदि जायो बेबायदि जायो आरो दुखु खस्थ'जों जिउखौ बारलांनांगौ जायो।
औ नंगौ।
ओरैनो नोंथाङा मा बुंनो सानदोंमोन जेनेबा बिनि जायाव एसे बाहाय फोरमायनालायदो नोंथां
औ दै बानाबाथ' जोङो बेबायदिनोथ' आगोल बुंबाय जे जबोद खहा जायो होननानै जों द मुवाखौ मोसौ जा बोरमा जा अमा जा जों लाबथिना लाना खारा हाया बेफोर बुस्थु बेफोर जुनारफोरखौ जोङो नङा मानो होन थां न'आव फिनायबाबो बे बेफोरखौ दोननो जायाया गैया जायो जे बेबायदिनो न'फोर लोमजोबो। न'आव लोमनानै बि नावबा थालिरनि थालिर बिफांखौ जोङो फि खेल बानायनानै जोङो गोजान जायगायाव जेराव दै दै उथियै जायगायाव जोङो थाहैनो लागा जायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां आरो बेफोरबायदि दैमा खाथि खाथिनियाथ' जेनेबा नावफोरखौ बानाय खाथियाव थाखायो जेनेबा बिसोर बिनिथ' अलरेडि थाखायो जेनेबा अब्लाबो नाव थाबाबो जेनेबा नावआालाय माखौ फुरनो दै बुरजा जाबा जेनेबा बेबायदि जायो आरो। नङा होमबा बेखौबो नामखौबो बुखानांगोन जेनेबा बेफोरबायदि माजों थांगोन
औ
आरो
जों मालाबा जोङो औ जों मालाबाथ' औ मालाबा जों बिदि दैबाना गोदोर जाबाथ' जों मानसिनिबो खहा जानाङो नङा होमबा नोंथां सोरबा सोरबि सोरबा सोरबिथ' नोङो माबानो था सानस्रिनो रोङा नङा होमबा
रोङा रोङा बेफोरबायदियावनो थैनांगौ जायो दै मोनलोंना बेफोरबायदि खस्थ'जों औ औ
नोंथाङा इदि एसे फोरमाननो हागोन नामा दैबानानि सायाव आरोबाव
जेनेबा थांनाय बोसोरफोराव जेनेबा दाख्लै जेनेबा दुइ बोसोर एक बोसोरसो सिगाङाव जेनेबा बेफोरबायदिनो दुगैनो थांनायावबो जेनेबा दैनि थाहारा बुनानै लांनाय बेफोरबायदि जेनेबा आरो दै बानायावबो जेनेबा मान बा आरो बेयावथ' सानस्रिनो रोंबाबोथ' खामानि जाखाया बेयाव दै दाराव बेफोरबायदियावथ' खामानि जाया बेफोरबायदिनो बुसनना लांनानै थैनाय आङो खोनाबायदोंमोन आरो एबार बोसोराव एसे खम जादों जेनेबा सारअन्थाइ गावना जे थैनाय बेफोरबायदि खोनादों आरो जेनेबा आं जोंनि ओनसोल खाथि खालायाव बेफोरबायदि बेखौ आं फोरमायना होबाय जिखिनि आङो खोनादों बेफोरबायदिखौ औ औ जिखिनि मिथिगौ माने आङो दासान्दि बेखौ आं फोरमायना होबाय नोंथांनो
दै बाना होनबाथ'नोंथां जों जोबोद गिनो लागा नङा होमबा नोंथां जोबोद खस्थ'यै थानो लागा जायो रावबो रावबो खुसि मोना जे जों जमा जयैनो दुख खुयैनो थानो लागा जाखायो गासिबो जे दैबाना आरो दैया बांसिगोन जाहोन दैया बांसिनगोनसो आं होनना साननानै जों गासैनो गासैबो जे दैखौ अखा फैनांला
जेनेबा अखाखौ नांथ'ला अखाखौ नांथ'ला जेनेबा जोङो हाबाय थानांला बेफोरबायदि सानो आरो नोंथां जेनेबा जोङो नङा होमबा ओम बेबायदिनो सुबुं जाय जि जोंनि जायगायावसो जों दैबाना जायैखायसो जेबो जेनेबा दैबाना जाथों एख' अखा हा बेफोरबायदि सानो आरो जेनेबा जायबा दैमा खााथि बेफोरबायदि गाहाय जायगानि एफोरो बेफोरबायदि एबार बोसो रावबा बेफोरबायदि दैबाना जायाबा हामगौमोन
औ औ औ औ औ नंगौ जोबोद खहा जायो नालाय बेबायदिनो बिसोरो जे दै फायजानो जोबोद बाखायो इसोर दै दै दै बाना दै दैमा जिंनि न' फोरा न'खरफोरा नङा होमबा नोंथां
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ दा होमबा नोंथांजों आं रायलायनो मोननानै औ
दैबानानि सायाव फोरमायनानै जोबोद गा मोजां मोननो जाबाय मोजां मोनबाय।
उनाव लोगो मोनलायसिगोन नामा नोंथां।
औ नोंथाव ले गा जोङो समनिबो आंखाल नङा होमबा नोंथां औ दे होनबा गोजोन्थों।